हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों ना मोजाङैनो?
खोनादों नोंथाङा खोनादों?
औ दा जों मोनसे आयदा लानि आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन
अ रायलायजागोन रायलायजागोन ना? नि सायाव रायज्लायनो नागिरदों नोंथां
औ बे आयदाया जाहैबाय जोंनि बे मबाइल
औ
बे मबाइल फरायसा जिउआव जोंनि जोंनो मबाइलनि गोनांथिया दंना गैया बेनि सायाव एसे जों माबायदि मबाइलखौ आरो बाहायनांगौ बेनि सायाव एसे राय्लायनो सानदों जों दा।
औ मबाइल ना?
औ मबाइल।
फरायसा जिउआव नंगौ ना नङा बेखौ सावरायनो सानोदों आरो नों?
औ नंगौ नथां।
ओ दायोथ' जोङो मुगाखौ नायोब्ला मबाइल होननाय लोगो लोगो जोङो मुगाखौबो नायनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ गोदोनि दिनाव ओ जोङो जि बोथोर एबा सम बे बोथोर एबा समजों गोरोबनानै जोङो जिउ खुंनाय जायो।
नोंगौ नोंंगौ
दा दिनै आथिखालावबो आथिखालावबो जोङो फैयै फैयै फैयै फैनानै दिनै इलेक्ट्रनिक एबा मोनसे मबाइलनि सम सफैदों जोंहा दा बे सम सफैनायाव जोंहा मबाइल होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव गोबां मोजां मोजां जिनिसबो जोङो बेयाव मोननो हायो नङा होमबा?
नोंगौ नंगौ।
बेराफारसेथिं जोङो नायोब्ला मा होनदों इलेक्ट्रनिक होननाय जिनिसा जिनिसा जेरै हाथियारा मा होनदों हाथियारा मा हाथियारखौ मानसियानो बानायदों नाथाय बेनो मानसिनि जिउआव खैफोद लाबोदों नङा होमबा? जेरै जोङो सिलाइ एबा बमाफोरखौ जोङो मानसियानो बानायो नाथाय बियो मानसिनि जि जिवानो बियो खैफोद लाबोयो थिग बेबायदिनो मबाइलाबो नुनो मोनो जेसेबां मानि मोजांबो मोजां एसेबां मानि बेहा गाज्रि थारमाने नेगेटिभ दं आरो मानो? जोङो सासे मानसिया बेखौ बाहायनायनि सायाव एबा बाहायनो रोंनायनि सायाव बियो दिपेन्ड खालामो आरो माने सोनारो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों मबाइला जोंनि फारसे ओ खोब मोजांबो आरो खोब गाज्रिबो बेखौनो आङो ओ सानो आरो मानोना मबाइलाव गोबां गाज्रि गाज्रि जिनिस जेरै फ्रद खालामनाय थगायनाय आरो बेयाव माने गोसो बोनो हानाय गोसोयाव बेयावनो नांथाबनानै थाबाय नांथाबनानै थाबाय थानाय बेनिफ्राय एंगारनो हायि जानाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ
जोङो ससियेल मिडियाआव हाबनाय लोगो लोगो जोङो गोरलै गयाव बिनिफ्राय ओंखारबोनो हायाया आरो मा जोङो ससियेल मिडियाआव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गोरलै गोसो बा फरायसा समा बेनिफ्राय मालाबाबो जोङो जागगार जानो हाया आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे मुहिथाव जायनि जाहोनाव बियो सासे फरायसानि गासै जिउखौनो लाइफखौनो बे दंस' खालामनो हायो बा गोरोन्थि लामाजों लांनो हायो दा बेनिखायनो जोङो सासे फरायसा जियाव जोङो बांद्राय मबाइल बाहायनाया बियो खहा लाबोयो होननानै आं सानो आरो माने जिखिनि फरायसा सम बे फरायसा समाव जोङो गाव हारसिङै मालाबाबो गंसे जोङो मबाइल बाहायनाङा हायोब्ला जोङो न'खरनि जे न'खराव बिमा बिफानाव गंसे मबाइल थायोब्ला बेनो थोजासे होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङाबो बिदिनो सानो नामा बा नोंथाङा गुबुन मोनसे सानो नामा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदियैनो नोंगौ बाथ्रायालाय सैथो जोंहा मबाइलखौथ' बुंनो थाङोब्ला मोजांबो आरो गाज्रिबो बेयाव थायो गावनि बाहायनायजों सोनारो माने बेयाव दा मुगायाबो सोलायबाय नालाय ना नोंथां दा जों मबाइलाबो जोंनो गोनांथि जायो दानि मुगायाव बेखायनो जों मबाइलखौ बाहायनांगौ बाहायनायालाय
नंगौ नोंथां
लामाजों बाहायनांगौ आरो
औ
बिदिनो जों दा गोबां लाइमोनफोरखौ नुदों फरायसाफोरखौ नुदों जे मबाइलखौ लानानै खायसे बायदिसिना गेम गेलेनाय नङा होमब्ला बेखाय बे गेम गेलेना मुखुब जाना थानाय बिदिनो सोरजोंबा बायदिसिना राय्लायनाय आल्थु फाल्थु औ उम उम मबाइलाव नुनानैनो बायदिसिना आरो बे मबाइलावनो माने माबा जानानै थाबाय माने हाबसोनानै थानाय जालांबाय माने आजिखालिनि गथ' माने फरायसुला फरायसुलिफोरा माने मबाइलानो जाहैबाय मोखां उथिब्लानो सिखारब्लानो माने मबाइलखौ नांगौ जानानै फैबाय माने दानि मुगायाव
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ दा जों बेखौनो नोजोर होनाया जों जोबोर गोनांथि माने बे आरो बुहुद गोबां साननोबो गोनां बाथ्राबो जादों मबाइलानो नांगौ गोजा जाजोबबाय दानि जुगाव सासे गथ' आं ओंखाम जानो थाखायबो ओंखाम जानो थाखाय जों गथ'नो मबाइल खिथि खिथि ओंखाम जाहोयो नङा होमब्ला गथ' बुरखायनो थाखाय जों मबाइलखौ होयो नङा होमब्ला बिदि जालांबाय दा । जुगानो ।
औ औ जायनि जाहोनाव माने गथ'फ्रा मबाइल नङाबा ओंखाम जानाय जायि नङा होमबा?
औ नंगौ ।
गाबनाय बा मबाइल मोनाबा खामानि मावै बेफोरबायदि जालांनायखौ जों गोबां नुदों लोगोसेयैनो गथ'फ्रा माने बिमा बिफाया होनायनि जाहोनाव माने थाबायनो रोंखानायाबो थाबायनो रोङै? जानाय होननानै बा राय्लायनो रोंखानायआबो राय्लायनो रोङै जानायखौ जोङो साफा सानै सुबुंनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों । बांद्राय मबाइल बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि मेगन गाज्रि जालांनाय नङा होमबा ।
नोंगौ ।
थाबायनो रोंखानाय गथ'आबो थाबायनो रोङै । रायलायनो रोंखानाय गथ'आबो रायलायनो रोङै । बेबायदिबो जोङो ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो । दा बेनिखायनो जोङो साननो थांङोबा बांद्राय उन्दै बैसोआव जोङो मबाइलखौ होनाया बा मबाइलजों गेलेहोनाया बे जोंनि थाखाय साबजाथाव नंथारा होननानै आं सानो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ दा बेबायदिनो अनेक जोङो मोननो ओ मोननोहाबावो जे मबाइलजोंनो ओ दा रां थगायनानै लांजानाय नङा होमबा बेनिफ्राय गार जि भिडिय' खालामनानै भाइरेल जानाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय । नङा होमबा । दा बेबायदिनो जोङो गोबां जाथायफोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजों जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो । बेराफारसे जोङो मबाइलनि मोजां होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय गोबांनो थाबैनो जोङो खौरां फोसावनो हायो नङा होमबा । ओं गोजान गोजान थाला नोङो बाथ्रा सावरायलायनो हायो बा जोङो दायो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनो थाङोब्ला बेनिफ्राय जोङो न'आव जिरायनानैनो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो गासै खामानिखौ मावनो हायो।
औ औ हायो नोंथां हायो।
फैसा ओ रां हरलाय लालाय खालामनो हायो। जोङो सावगारि हरलाय लालाय खालामनो हायो। जोङो भिडिअ कलिंनो हायो । जोङो साख्रि बाख्रिनि एप्लाइ खालामनो हायो । जोङो बिजाबफोर मोजां मोजां बिजाबफोर जोङो डाउनलड गुग खालामनाय जोंहा नायनो हायो नङा होनबा बबेहाय मा जाथाय जादों बे गासै गासैबो जिनिसफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो आरो । बा फरायनो हायो दा बे हिसाबै नायोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय गोबां ओ
गोनांथिबो नङा होमबा ।
औ जोंनि खौ बियो गोबां गोरलै खालामदों आरो जिउ खुंनाय राहाखौ मबाइला फारसेथिं फारसेथिं आरो बियो खहाबो खालामदों जाय सुबुङा बाहायनो रोङाखै बिनि थाखाय खहा जादों आरो जाय सुबुङा ओ बाहायनो रोंदों बियो गोबां मोजां मोजांबो जानो हादों आरो जेरैहाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों दिनै गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
जेरैहाय सासे इउटुबार सासे एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोना दिनै गोबां गावसोरनि लाइफखौ बेजोंनो सेटेल खालामनानै लानो हादों। गोबां बुरजा बुरजा रां खामायनानै गारि गुरा लानानै मोजां लाक्जारिस लाइफ खालामनायखौबो जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो जानो हानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां औ जोङो मबाइलखौ आरो मोजां मोजां जोङो नलेज मोजां गियान मोननाय भिडिय' नायोब्लाथाय जों माने मबाइलावबो जों गियान लानो हायो आरो न? नोंथां औ दे आलटु फाल टु भिडिअफोरखौ जों नायालासिनो जों मोजां गियान सानफ्रोमबो मोजां गियाननि भिडअ' मोनबाथाय जोंहा सानफ्रोमबो माने मोजां गियान मोनबाय थागोन माने मबाइलनि गेजेरजोंबो गोबां माबा जि के फोर बेयाव होयो ना
औ नंगौ।
कुइसन एन्सारफोरखौ बेयाव गोबां होयो माने इयाव आजिखालि माने मबाइलजोंबो माने माबा सिखायो माने
औ।
उम
जेराव जोङो आथिखालाव माने टिउसनबो लानो हायो नङा होमबा?
औ।
औ अनलाइनबो जों
उ उ।
दा बेनिखायनो मबाइलखौ जोङो गोरलैयै जोङो बेनि सुबुंनि जिउआव बेयो जोबोद गोनांथि नङा होमबा? आरो जों बेखौ गोरलैयै गारनो हानाया बे औ औ।
औ औ।
औ जा
जाबाय औ-औ नोंथां। औ-औ जाबाय दे नोंथां।
जोबोर गोजोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै सावरायलायनानै।